औ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ ओ माबोरै सङो बेखौ रोंगौ नामा नोंथां
औ नोंथाङा रोंगौ बे जोंनि ओ आव बे अनला ओंख्रिजों जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो नोंथां बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय बांद्राय गोरा नङा आरो गोरलैयानो एसे प्रसेस फोराबो एसे गोरलैखौनो होननानै बुंनांगोन उम बेखौ जों संनो बे जोंनो मोननैसो बुस्थुखौ बुथुमनानै लाग्रोनांगोन नोंथां जेरै जों अनला खौ मादों जानो जेरै अनलाखौ अमाजों जों जानो ना बयलारजों जानो ना न'नि दाउजों जानो ना ना औवानि फेंखाजों जानो एबा औवा मेवाइजों जानो बेखौ जोङो गावनो गावनो बासिना लाग्रांगोन गिबियाव औ जेरै जोङो
औ नोंथां
अ दाउजों जानोब्ला अ अनलाजों दाउजों जानोब्ला जोङो दाउखौ जों गिबियाव बाजारनिफ्राय एबा न'आव थानाय दाउ खौ गिबियावनो बुथारनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां जेरै जोङो बुथारना लाग्रोबाय दाउखौ लानानै बेखौ जोङो गिबियावनो खावनांगोन आरो दै गुदुंदो सोमनानै गांखो फुहाय फुनानै जों खावफ्रानानै गोदानानै रेदि खालामग्रोना लाखाग्रोनांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो जों लाखांनायनि उनाव जोङो मे ओ अनला खारै अनला संनो थाखाय जोंनो माइरं नांगोन आरो नोंथां माइरंखौ जों दैयाव सोमना लाखानांगोन आरो बेनि सिगाङावनो बे लाखांनानै सुखांनानै दोननानै दसे सम माने दैया सर'नाङो आरो देनो थाखाय बे अनला खारैखौ दा जों देनांगोन देनो थाखाय जों देनो थाखाय जिनिस नांगोन आरो नोंथां जोंनो मोनसे एबा मुवा नांगोन जोंनो देनो बेनो जाहैबाय जोंनो उवाल एबा दिंखिनांगोन जोंनो ओ नोंथां बे उवाल आरो दिंखिजों अनला खारैखौ जोङो देनायखौ नुनो मोनो आरो आरो खायफा खायफा दानि जुगाव माने बे टाउन ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा जानो थाखाय बिथांमोनाथ' दिंखि गायना लानो हाया नालाय बिथांमोनहा जायगायानो गैया न'फोरा बिसोरनि फाखानि सोरनाबा बिल्डिं जाजोबो नालाय बेनिखायनो बिथांमोना ग्रेन्डार मेसिनखौ इउस खालामो आरो नोंथां जेरै मिक्सार मेसिन बेखौ बिथांमोना इउस खालामो आरो जेरै बाहायो आरो नोंथां बेनो बिथांमोना देना लायो देना लाखांनायनि उनाव बिथां बेखौ उन्दैखौ खालामखांनायनि उनाव ओ मा होनो नोंथां जोंनो मा होनो दाउखौ गिबियाव जोङो मा होनो एवफ्रामग्रोना लानांगोन जोङो जेरै जोङो सामब्राम जेरै पियास बिदिनो मस्ला हालदै होना दाउखौ जोङो मोजां माबा लानांगोन आरो नोंथां एवफ्रामना लानांगोन जाहाथे बे एवफ्रामनायावनो दाउआ मोनखायो बेफोरबायदि खालामना लाग्रोनांगौ आरो गिबियाव बेबायदि लाखांनायनि उनाव जोङो मा बे मा होनो बे थोरसियाव हायखांना दोनबाय जोङो थोरसि गंसेयाव एबा बासन गंसेयाव हायखांना दोननानै दै होनांगोन जोंनो बे थेस माबायानो सारायावनो दै होनानै दैखौ गोदौ होनांगोन आरो जोंनो नोंथां बे गोदौनायाव जों मा जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो बे अन गुन्दै देना लानायखौ माइरंखौ जोङो बे दै गोदौनायाव फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि होनांगोन जाहाथे मा बियो लाद्रा खानो हायि बायदि आरो इनफायसो एफा एनै लाद्रा ब्लाजों बेखौ मा खालामनांगोन सागंजों सानांगोन नोंथां सागंजों सायोब्ला बे लाद्रा खाना गुब्रुजोबगोन आरो अब्ला मा अनला ओंख्रिया एसे थावगोन आरो मा इमफाय साखांनानै जोङो मा खालामनांगोन नोंथां बेयाव दैखौ एसे बुरजा होनांगोन जाहाथे मा अनलाया फथला था जायो दाउ बेदरावबो मोननांबाय नालाय एबा जों मा बेयाव खारदै संख्रि होनांगोन बे अनला खारैयाव खारदै संख्रै एसे होनानै ओमफाय मा होनो बे दाउखौ जोङो होनांगोन आरो अनला खारदैयाव फोमोननानै गोदौहोनांगोन बेबायदिनो दसे नैजि थामजि मिनिटसो गोदौ होनांगोन गोदौ होनानै जेब्ला बेदरजों अनला खारैजों मोननैबो मा होनो रोसि एबा रसा गोरोबलायो एबा गोरोबलायो अब्ला जों गोदौ होनानै बेखौ खांनांगोन आरो नोंथां अब्ला नो मा जोंना अनला ओंख्रिया जानाय महराव फैगोन आरो मा जोंहा मोननैसो टाइमाव बे जोंना थोनजिया आरो गंगार धोनिया बेफोरखौ जोङो होजायो आरो नोंथां अब्लानिया मा बे साबसिन मोदोमो आरो नोंथां बेबायदिनो मा जों दाउजों अनला खारैखौ जोङो संनानै जानो हायो नोंथां बेबायदिनो आरो गोबां रोखोमै जायो सोरबा सोरबा मा होनो औवानि फेंखाजोंबो बेबायदि जायो औवानि फेंखाजों जानोब्ला अनलाखो जों गिबियावनो अनखौ जों देरना लाग्रोखानायाथ' थांखानांगोन नोंथां बेजों लोगोसे मा जोंहा औवा फेंखाखौ जोंहा औवा बारियाव थांनानै मा होनो देहैनांगो लाहैनांगोन आरो थां औवा फेंखाखौ खौ लायनानै ओ मा होनो न'आव लाना फैना बेखौ सुनानै मोजां हानांगोन। बे हानाय समाव जोङो मा खारदै होनासो हानांगोन औवा मानो होनना बुङोब्ला बे खारदै ब्लासो बे औवा फेंखायाव फेंखा हानाय समाव माने बार नांनानै माने गोरा जानो मोना आरो नोंथां बे जाहोननि थाखायनो ओ बे ओ बेबायदि खारदै होनानै थोरसियाव एबा फेंखायाव हानाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो हाखांनानै जोङो औवा फेंखाखौ दैयाव होना गोदौ होनांगोन। ओ मा होनो गिबियावनो माबाखौ अनला खारैखौबो गोदौ होनांगोन बेबायदिनो होनानै जोङो फ्रि फ्रि होनानै अनला खारैखौ जोङो जानाय महराव मोननो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोबोर गोथाव जायो अनला खारदैया सङोब्ला आरो जोंहा मेसें बोथोराव खायफा खायफा खायफा ओ ओनसोलफोराव एबा जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि जायो मा अनला खारैसेयाव मा अनला फाख्रि बे लाइ बिलाइखौ होनानै जायो आरो नोंथां। औ नोथां दा बिदिबा नोंथां अनला खारिनि सोमोन्दै आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोसै। नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै साम' ओंख्रि दङ सबायजों अमाजों दङ बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो आंनो ओ बा नारजिफोरनि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायजागोन नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां दा जोंहा दोरोङारि होननानै बुङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बेफोरनो नङा होमबा अनला नारजि नाफाम दङ थाल बेगरफोर दङ नङा होमबा नोंथां। दा बिदिब्ला आङो नार्जि अमाजों संनाय बा माबोरै सङो बेखौ नोंथांनो फोरमाय लांनोसै औ गिबियावहाय जोङो ओ नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गिबियाव जोंनो नारजि बिलाइ नांगौ नङा होमबा नोंथां। बे नारजि बिलाइखौ जोंङो बबेनिफ्राय मोनो होनब्ला जों फाथो बिफांनिफ्राय मोनो आरोना नोंथां। जेब्ला जोङो फाथोआ रायो आरो बिलाइआ रानानै खाजानाय जायो अब्ला जोङो बै फाथो बिलाइखौहाय खानानै जोङो बिदिनो सान्दुुङावहाय बिदिनो ब्रै बा सान बा से सप्ता सान जों बेखौ फोराननांगोन आरोना मोजाङै आरो जेब्ला बे बिलाइआ रानो अब्लानो बे फाथो बिलाइयानो जोंहा जायो नारजि। दा बे नारजिया जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो ना जेनेबा देग्लायनि बिलाइ खानाया बै खनसे फैगोन बोसोर बा खालमासि बोसोरावहाय माने गोथावसिन जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो ना नोंथां बेनिखायनो मा बे नार्जि बिलाइखौ जोङो बे खाग्रोमोना जायालासिनो जोङो दोननानैहाय बै बासि नार्जि बिलाइखौसो बांसिन जायो आरोना। मानो होननानै बुङोब्ला बैसो माने बांसिन गोथाव जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो। दा बेबायदि खालामनानै जोङो बे नारजिखौहाय जेब्ला नार्जि गोरानखौ लायो अब्ला जोङो बेखौ मा दसे दैयाव सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना आरो नङाब्लाना सोरबा सोरबा बिदिनो गोखा खारनायनि बा गोखाखौ खम जायो सोरबा सोरबा बे गोखा खम जाग्राफोरा मा बेखौहाय गिबियाव रुनानै लाग्रोयो आरोना रुनानैहाय बेखौहाय गोखा खम जानायनि रुग्रोनानै लायो आरो। दा जोङो नार्जिखौ रुखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ माजों जागोन जोंहा बेखौ मा थियारि खालामनानै लाग्रोनाया मोजां बिदिनो जोङो नारजिखौथ' जोंहा बांसिन अमाजोंसो जायो नङा होमबा। दा जोङो अमानि सोलायबो सोरबा सोरबा बिदिनो दाउजों जायो आरो ना सोरबा अमा जायै मानसि थायोबा। बेखौ जों दाउजों जानायखौ नुयो आरो सोरबा सोरबा मा ओरैनो निरामिस आलु बेदरफोर होनानै जायो आरो दा जोंहा बांसिन गोथावसिन बा सिनायजानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा नार्जि अमाजों आरोना नोंथां दा अब्ला जोङो अमाखौ जानो थाखाय जोङो बेखौहाय मोदोम मोदोम अमाखौ बासियालासिनो जोंनो माखौ नांगौ जोंनो मेजेम अमाखौ होयोब्ला बेबायदिनो जोङो मा बेदरखौहाय जोङो ओ बासनानै लानानैहाय जोङो बेखौ मोजाङै एवनानै बा एवथ्रमनानै लाग्रोनाया मोजां जेनाखि बेदरा एसे गुरै जायो बेवहाय जोंङो मा जिरा मस्ला सामब्राम संख्रि बानलु थाव बेफोरबायदि नांगौ मुवा बेसाद होनानै जोंङो बे बेदरखौ एवनानै लाग्रोनाया गाहाम दा जोंङो बे बेदर खौ एसे एवनानै लानानैहाय जोंङो बेखौ दोनथ'गोन आरो बै नारजि रुनायखौ जोंङो माने रु गारनानै जोंखौहाय माने ओ माने संसिगोन आरोखि संनानै गोदौहोगोन आरो बेवहाय मा जोंहा ओ नारजिखौहाय खारदै होआब्ला बे नारजिया माब्लाबो रुैया आरो ना नोंथां बेनिखायनो जों बे गोदौबाय थानाय समावनो जोंङो खारदै बेखौ एसे होनांगोन बे खारदैखौ जोंङो नोंथांङा नायनानै होनांगोन आरो नारजि ओंख्रिया बिसिफोरा जागोन होमबासो माने खारदैया ओ थाग थिग जागोन आरो नङाब्ला एखम्बाथ' खारैया बुरजा जायोब्ला नारजि ओंख्रिया थावा मा होनो मदला जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो ना खारै खारदै बारा जायोब्ला नारजिफ्रा थावा माने गोबाब जायो आरो जायोब्लाबो नारजिया मोजांङै गेब्लेया आरोना नोंथां दा जेब्ला नारजिया गेब्लियो अब्ला जोंङो सोरबा सोरबा माखासे मानसियाहाय बे नारजि बिलाइयाव थानाय माखासे बे खेन्था थायोना ओ मा जुजाइनि बे गोरा गोराखौहाय सोरबा सोरबा गारो आरो नोंथां आरो सोरबा सोरबा गारालासिनो ओरैनो संनानै जायो आरो ना आरो बेबायदिनो जेब्ला नारजि ओंख्रिया गोदौवो अब्ला जोङो बै बेदर एवनानै लानायखौ जोंहा बे गोदौबाय थानाय नारजि ओंख्रियाव होसनगोन आरोना नोंथां आरो होसननानै जोंङो बे
दसे मोजांङै गोदौ होगोन जोंङो बेखौ बिदिनो नैजि बा थामजि मिनिटसो जोंङो अर मोजां होननानै जोंङो बेखौ गोदौ होगोन आरो ना दा जोंहा नारजि ओंख्रि संनाय बेलायावहाय मोनसे नेम दंबावो मानि जोङो दानि आथिखाल मुगायावथ' जोंहा बांसिन गेसजोंङो संनाय जायो नालाय नोंथां आरो बे गेसनि सोलायै जोंङो नारजिखौ अराव सङोब्ला बै नारजि ओंख्रिया थाव जायो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो ना नोंथां दा बेनिखायनो जोंङो जोंनि ओनसोलाव हाय नोंथां बांसिनखौनो जोंङो नारजि ओंख्रि बा अनला ओंख्रिबो संङोब्ला जोंङो बांसिन अरावसो संनाय जायो आरो नोंथां जोंङो गेसखौ बाहायनाय जानाय नंङा बेवहाय दा जोंङो बेखौहाय थामजि मिनिटसो गोदौ होखांनायनि उनावहाय बे नार जिया जेब्ला मोनो एसे मा होनो बेदरजों गोरोबो रुइनानै आरो एसे लाथाब लाथाब जायो अब्लाथाय बे नारजि ओंख्रिया जाजाबाय आरो नोंथां दा जोंङो नारजि ओंख्रिखौहाय जोङो जोंनिल' सोलायै मा जोंङो बेखौहाय दाब दाब जायगायाव दाब दाब हारिया जानायखौ जों दा नुनो थांङो आरो मानो हो ननानै बुंङोब्ला बे नारजि ओंख्रिया जोंहा ओ सरखारजोंहाय ओ जि आइ टेक होजानाय जाबाय नालाय दा बेखौहाय जोंङो बरनि अनगायै गुबुन गुबुन हारियाबो जोङो बे नारजि बेफोर जानायखौ दा नुसै आरोना नोंथां गोदोनि दिनाव जोंङो बे नारजिफोरखौ जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन हारिखौ जों जानाय बा सिनायनाय नुवामोन आरो ना नाथाय दा आथिखालावहाय जोंङो बे नारजि ओंख्रिखौ बबेबा हटेल बबेबा दखान फोरावहाय जोंङो बेै नारजि ओंख्रिखौ संनायखौ नुसै आरोना दा बेफोरबायदिनो जोंहा बबेबा दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ सिनायलांबाय आरोना आरो बे नारजि बेखौ जोंहा दखान गलाफ्राव होनानै जों दा रांबो आरजिनो हानायखौ जों नुबाय आरो ना नोंथां दा नोंथां बिदिब्ला जोंङो आंङो आंनि नारजि ओंख्रि संनायनि हाबाफारि बा रायलायनायखौ आंङो बेयावनो जोबनोसै मानो होनोबा जोंहा समावबो जानानै थांबाय नोंथां दा बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय